औ नोंथां।
औ नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोमोन? सोंनो हागोन ना? ओ। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दावबायनाया माबोरै सोलियो?
औ जोंनि जायगायाव दावबायनाया जोबोर मोजाङैनो सोलियो। ए दावबायनाया जिउनि था थाखाय मोनसे एंगार हायि आयदा जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियान मोननो हायो। जोङो जोंनि ओनसोलनि अनगायै जोङो जोंनि ओनसोलाव मिथियि जोंनि जायगायाव मोनथियि बाथ्राफोरखौ जोङो गुबुन ओनसोलाव गुबुन हादोराव गुबुन चिटिफोराव नोगोरफोराव थांनानै जोङो गोबां गियान सोरजिनानै लाबोनो हायो।
औ।
नोंथाङा दावबायनायखौ जिउआव गोनां सानो ना साना?
ओ गोनां होननानै सानो ओ मानो होनब्ला जों खायसे मोनथियै खोथाफोरखौ दावबायनायनि गेजेरजोंनो जों मोनथिनानै मोनो। ओम
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेरायथावना माबाफोर दावबायथावनो हानाय गियान मोनथावना जायगाफोर दङ नामा?
औ दङ जोंनि खाथिथारावबो नङा एसे जानगाराव आरो।
औ
ओम जेहेथु जोङो बे बे जायगायाव थांनानै ओ बेयाव दावबायनानै जोङो गोसोफोरखौबो एसे सान्थि मोनहैयो लोगोसेनो उम ओ जोङो खायसे ओ जेनेबा खायसे मोनथियैनि खोथाफोरखौ जोङो बिनिफ्राय मोनथिनानै फैनो हायो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो दं नामा?
औ दङ नोंथां जोंनि जोंनियाबो बिदि खाथिद्राय नङा अब्लाबो जोङो जोंनि खाथियाव थानाय भुटान सुकि नोगोरफोर ओह जायगाफोराव जोङो थांनानै बेफोर हाजो ओनसोलनिफ्राय जोङो गोबां गियान आरजिनानै लाबोनो हायो। जेरैहाय जोङो बे भुटान हाजोनि समायना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय हाजो हाला दैमा दैसा जिरि जिरि बोहैनाय दैफोरखौ लानानै खन्थाइ सोरजिनो हायो लोगोसे जोंनि थुनलाइखौ जौगाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
नोंथांनि बादिब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजों थुनलाइखौ फोजौनो हायो ना हाया?
हायो जोङो मिथिंगानि समायना महरखौ लानानैबो खन्थाइ सोरजिनो हायो एबा दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो खन्थाइ एबा रायथाइखौ जों सोरजिनो हायो। लोगोसेनो
जोंङो मा मा राहायै दावबायनो हा हायो नोंथां।
ओ
जोङो जोङो दावबायनायखौहाय जोङो खायफा आथिंजों दावबायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
खायफाया ओ साइकेलजों दावबायो खायफाया मटर साइकेलजों दावबायो। खायफाया अख्रां मा दावबायो नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा
ओ जोंनि जायगायाव
दावबायनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
औ जोङो अख्रांमा दावबायनायनि गेजेरजों गोजान गोजान जायगायाव जाय जायगायाव जोङो गारिजों बा साइकेलजों आथिंजों दावबायनो हाया। बेफोर बेफोर जायगा थांनो थाखाय जोङो बे अख्रांमा दावबायनाय खो जोङो बाहायनाय जायो
नंगौ
लोगोसेनो एसे खम समनि गेजेरावनो जोङो बै जायगायाव सहैनो हायो। जेराव जों गारिजों थाङोब्ला बहुद गोबाव सम नांगौ जायो। ओ बेखौ जोङो खम समनि गेजे जेरावनो अख्रांमा दावबायनायनि गेजेरजों सहैनो हायो
नंगौ नोंथां।
औ आरो खायसेया ओ नावजोंबो दावबायो जेरै जाहाज
नोंगौ।
जेराव जोंङो गारिजों बा साइकेलजों थांनो हाया बे जायगायाव ओ जेराव दै थानाय जायगायाव जोंङो नाव एबा जाहाजजों दावबायनो गोनां जायो। जेरै खायसे नोगोरफोरावनो जोङो उम साइकेलफोरखौ सलायनो हायाब्ला गारिफोरखौ लांनो हायाब्ला बेयाव जोङो नावजों एबा बै मोनसे गाथोननिफ्राय बै मोनसे गाथोनसिम बारनानै थांनाय जायो।
नंगौ नोंथां
उम
नोंथाङा ओरैनो माबे माबे जायगायाव दावबायहैयोब्ला साबसिन जोङो गियान मोननो हायो होनना मोनथियो?
होम ओ जेराव ओ
औ
औ बुंलाय।
जेरैहाय जोङो जोंनिनो बायखोन्दानि ओनसोल दिडिमापुरफोराव थाङोब्ला जोङो जोंनि बर'नि जारिमिनफोरखौ बुरखांनानै जोङो दिहुननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ हायो।
बिदिनो जोङो गुवाहाटि साइन्स मिउजियामफोराव थांनानै जोङो बिगियाननि आयदाफोरनि बागै जोङो फरायसाफोरा गाव सोलोंनानै फैनो हायो नङा होमबा नोंथां? लोगोसेनो जोङो सिखनाजार बायदि जायगाफोरावबो थांनानै जोङो जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनि जारिमिन सिखना जोहोलावनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनानै मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
नोंथाङा बे सिखना जारनि बागै माबाफोर सोमोन्दो मोनथिगौ नामा?
ओ एसेबांथ मिथिया ओ थेवब्लाबो फंनैसो फोरमायनानै होनोसै सिखोना जोहोलावा सासे ओ बर'नि बिर जोहोलावमोन।
उम।
ओ बियो गोदो गोदाय ओ गुबुन
बिग्रायारिफोरजों दावहा नांदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ अ बिग्रायारिफोरजों दावहा नांनानै बियो बुथार जानो गोनां जादोंमोन
नंगौ
औ
बिदिनो बिथांनि थैयाहाय बे सिखना साहार दैमायाव बिथांखौ दानस'जादों होननाय खोनादों नङा होमबा नोंथां।
औ
बेनिफ्रायनो बेनि थैया गनानै दासिमहालागै बे दैमानि अन्थायाइावहाय बे बिनि थैआ दासिमबो नांनानै दङ होनना खोनानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ खोनादों
औ बेफोर जारिमिन गोनां जायगाफोराव बेरायहैयोब्ला जोङो थारैनो गोबां गियान आरजिनो हायो।
औ गोदोनि जारिमिनफोरखौबो जोङो मोनथिनानै मोनो
नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा हाजो दावबायनायनि सायाव माबाफोर सोमोन्दै मिथिगौ नामा?
ओ जों हाजोआव दावबाय
औ
होयो बेयाव दंफां लाइफां ओ बायदि रोखोमनि दै ओ हाजो खाथियाव दैमाफोरबो नुनो मोननाय जायो उम थांनाय बिहाद थांनानै जोङो ओ गोसोखौ थाजिम मोनहैयो आरो बे खौनो लानानै ओ जों खन्थाइबो सोरजिनो हायो।
नंगौ।
उम
हाजोआनो बेसेबा गोजौ बेयाव गाखोनो थाखाय जोबोर गोब्राबबो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
जाय हाजोआव जोङो गाखोलांनो थाखाय बानायखानानै दोननाय लामा थाया जोङो खस्थ'यै गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोङो हाजोआव गाखोलांनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ। लोगोसे हाजोआव जोङो खायसे ओ मैगं थाइगंफोरखौबो मोननाय जायो। आरो मुलि हारिनि दं फां बायदिफोरबो मोननाय जायो।
औ
जेराव जों जों थानाय ओनसोलफोराव मोना बेखौ जों हाजोआव थांनानै नायगिदिंहैयोब्ला बेफोरखौ मोननाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा औ
बुंनाय साय।
ओ नोंथाङा हाजोआव हाजो गाखोनो थांफेरबाय ना?
हाजोथ' गाखोनो थांफेराखै अब्लाबो जोङो मोन्थि मोनो आरोना हाजोआव थांनानै बिदिनो गोबां जाथोनि मुलि मैगं बेन्दों बेन्ला मोनो होननानै आरो हाजोआव गाखोनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो गावनि नाजानाय जुजिनायनि गेजेरजों जोङो हाजोखौ गाखोनानै गावनि साननाय हनायखौ जाफुंसार होनो हायो होननानै मोनथिनाय मोनो।
औ
बिदिनो नोंथाङा जोंनि खाथि खाला ओनसोलनिफ्राय गुबुन हादोराव थांनानै दावबायोब्ला गोबां गियान मोननो हायो होननानै सानो ना?
औ
औ
खाय औ खायसे गियानखौ जोङो गुबुन हादोराव थांनानैबो मोनो ओ खायसे गियानखौ जोङो गामि खाथिनि ओनसोलफोराव थांनानैबो मोननो मोननाय जायो।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोनथ'लायनोसै नामा औ दे
औ